हेलौ
खोना औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों माबोरै दं नोंजों
औ मोजाङैनो दङ आङो नोंथाङालाय बोरै दं
आंबो मोजाङैनो दं नोंथां
अ
औ नोंथांजों दा मोसौनि बागै सावरायनो सानदों सावराय जागोनना
अ सावरायजागोन दे बिदिनो जेनेबा मोसौ बोरमा जिब जुनार फिसिनानै न'खरफोरखौ बर'फोराहाय बोरै दैदे बेफोरबायदि सावराय जागोन
औ नोंथां ओ मोसौ बोरमाखौथ' जों गासैबो फिसिनाय जायोना बांसिनानो बयनिबो न'हर नहर थानाय जायो मोसौ बोरमाया बांसिनानो बर' हारिनियाव थायो बिदिनो मोसौ बोरमाया गांसो जानाय जायो हाग्राफोरखौ आरो दंफांनि बिलाइफोरखौबो जानाय जायो
औ-औ
बिदिनो औ बिदिनो दुब्लियाव हैनानै ओ हैना दोनहैनाय जायो आरो मोसौ बोरमाफोरखौ दुब्लियाव हैना गांसो जायो बिदिनो बेलासि समाव दै होयो दोस्लायो आरो मोना जाबा लाब फिननाय जायो बिदिनो जोंहा मोसौ मोसौआ फिसा जायो फिसा जाबाथाय जों मोसौनिफ्राय गाइखेरबो मोनो गाइखेरखौ जोङो गाइखेर मोनबा फाननानै जों बिनिफ्राय बुहुद फैसा आरजिनो हायो बिदिनो ओमफ्राय फिसाखौ फेदेरनानै जों फिसानिफ्रायबो फिसाखौ फाननानैबो मोनो आरो बोरमा बोरमाफोरखौबो बिदिनो फिसा बोरमाफोराबो फिसा जाबा जों बोरमानिफ्रायबो बुहुद फैसा मोननाय जायो बोरमाफोराबोथ' आरो बिदिनो बांसिनानो सासेल' जाया मानै माथाम इदि गाहाम जायोना बोरमायावबो जों बहुद फैसा आरजिनो होायो बिदिनो अथ्र'स' दुइ हाजार बिदि गामो आरो फान्थाफोरखौथ' बांसिनानो मोननाय जायो खासिखामबाथाय
औ नंगौ
औ आरो जों मोसौनिफ्रायबो गोबां गोबां मोसौनिफ्रायनो हेफाजाब मोननाय जायो जेरै जों मोसौजों हालेवो हालेवनानैसो जों माइ गायनो हायो आरो जोङो मोसौनिफ्राय गाइखेर बो मोनो आरो जेरै मोसौआ जोंनो गोबोरखिनिफ्राय जों हासारबो मोनो हासारा जोंनि थाखाय जेरावबो मोजां जेरै मैगं थाइगं गायनाय बिदिनो बिफां लाइफां गायनाय बे फोराव हासारा जोंनि थाखाय मोजां जायो आरो जों मोसौ बोरमा बिदिखौ लानाया जोंनि थाखाय मोजां जायो आरो जों बेफोरखौ फिनो फिना लानाया मोजां जोंनि थाखाय गोजानफोराव खामानि मावनो थांनायफोरनिसाय जोंना बेफोरखौनो न'आव बिदिनो फार्मफोर बानायनानै मोजाङै फिनानै लानो हायो
नंगौ नंगौ नंगौ जोंहा बर' सुबुंफोर फोरा औ बर' सुबुंफोरा जेनेबा जोंहा आबादनि गाहाय सुबुं नालाय बेखायनो जोंनि बर'फोरा बांसिनै गोदोनिफ्रायनो निफ्राय जोंहा बायदि बायदि गोदान बानायनो रोङाखैमोन बै समनिफ्रायनो जोंहा मोसौ मोसौफोरजों बा मैसोजोंबो हालेवनानै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो सोलिबोयोमोन आरो बिदिनो बिदिनो जोंहा नखरखौ खुङोमोन आरो जोङो मोसौ हालिसेजोंनो बा गोदोनि दिनावथ' हालिसेल' नङा न'खरसेयावनो हालिब्रै हालिबा बिदि मोसौ थायोमोन होननानै बुङो आरोना बेनिफ्राय जों मोसौनो
औ
आबाद मावनानै धोनि जायोमोन आरोना मोसौ हालि थाब्लानो जोंहा गोदोनि दिनाव लायनो धोनि होननानै बुङोमोन आरोना बेनिफ्राय जोङो बेनिफ्राय बांद्राय सोलायनाय नुबोनो रोङाखैमोन आरोना बेनिफ्राय हा हु गोबां थासेयावबो जोङो बांद्राय आबाद मावनानैहाय बेफोरखौ फाननानै फालांगि बा हाथाय बाजाराव दिहुननो रोङाखैमोन नाथाय दायो जोंहा सोलोंथाइ लानायखाय सुबुंफोरा बेफोर मोसौ बोरमा बा बेफोर औ जोङो सेंग्रा सिख्लाफोराबो कलेज फरायनायजों लोगोसे बा गोजौ मुलुगसोलोंसालि फरायनायजों लोगोसे बा खायसे फोरोंगिरिफोराबो खायसे माने सोरखारि साख्रि मावनायफोराबो न'खराव बेखौ माने ओ पार्ट टाइम बिजनेस हिसाबै मावो आरोना खायसेया मानो होनोब्ला जेरै बोरमा जोङो बोरमानि फार्म खालामोब्ला जोंहा जुदि गावनि हा थायोब्लाथाय' बेवहाय जोङो बेरा दुमथेना दोननानै फुंबिलियाव हैनानै दोनहैबानो जोंना बै जायगायाव बिफां लाइफां गायनाय थाखायोब्ला जों दोनदाल होलाय नाङा बेयाव बेरा दुमथेजोबनानै होना दोनहैनानै मोनाबिलि जाब्लाथाय लायफिनबानो बिब्दिनो जायो आरो ना बेवहाय जोङो लुना दोननानै अखा फैब्ला हाबसोनो हानाय बेफोरबायदि सुबिदा खालामना होनो हायो। बेफोर आयदाया जोंहा गोदो गैयामोन माने दिनैनि मुगायाव बेफोरबायदि आदबजोंबो जोंहा गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ बा जोंहा रांनि मालिक जानायखौ नुनो मोनगासिनो आरोना बे बेफोरबायदि आदबजों बेनिफ्राय मोसौनि मोसौनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्लाबो मोसौखौबो गोदोयो बिदिनो ओ मोसौ गायफोरखौबो फियोमोन अब्ला माने जोङो बाहायनो रोङाखैमोन आरोना मोजाङैहाय ना नाथाय दायो जोंना बेफोरनिबो माने जों मासे फिसिब्लाबो जों बेनिफ्रायनो गोबां गाइखेर दिहुननो हानाय बेफोरबायदि खालामो ना खायसे जोंनि गोदान मुगानि हासारफोर जों हासारखौनो बुंनांगोन रासायनारि माने खायसे आदार फोर थायो आरोना मोसौखौ बे होनानैहाय मोसौफोरनो गोबां गाइखेर दिहुननाय आरो गाइखेर दिहुननानै साहा गलाफोराव बा हाथाय बाजाराव फानहरनानै गिदिर गिदिर हटेलाव बा जोङो बे दय बानायनाय हनलानानै ना बेफोरबायदि फेक्ट'रिखौ फानहरनानै गावबा गावनो गोबां रां मोलाम्फा खालामनो हानाय बेफोरबायदि नोगासिनो आरोना जोंनि बर' सुबुंफ्राबो बेफोर आयदायाव बा उन जानानै गैलिया आरो ना गोबां जौगागासिनो दङ आरो बेफोरबायदि खामानिफोराव जोङो बिदिनो मोसौ बोरमा फिसिनानैबो न'खरखौ ओ फोथांनो हायो होननानै बियो मानो जोंहा फोसाब ना बिदिनो जोंनि लाइमोनफोराबो बेफोरबायदि खामानियाव मुखुब जागासिनो दङ बा जोंनि न'खराव थानाय बिमा बिफा मोना जायफोर बाहेरायाव थांनानै खामानि माव हैनो हाया जायफोर दाउ अमा फिसिनानै ब न'आवनो मुखुब जाना थाङो बिजों माने खालि मोनसेल' दाउखौल' बा अमाखौल' फिसियालासेनो गासैखौबो जे मोसौ मानै लाबाय बा बोरमा माबा लाबा बेफोरबायदि एसे एसे जेखौबो लाफानानै माने गोबां न'आवनो थानानै रां आरजिनो हायो आरो ना बिब्दिनो जोंहा गुबुनाव बा गोजान गोजान जायगायाव गिदिर गिदिर फेक्ट'रिफोराव खामानि मावनो थांलाय नाङा बेफोरबायदि आइदियाखौ लानानै जोङो मोसौ आरो बोरमाफोरनिफ्राय गोबाङानो रां आरजिनो हायो बा न'खर सामलायलांनो हायो आरो जोंहा बे मोसौखौ जुदि मोसौ आरो बोरमा बेखौ फिसियोब्लाथ' जोंहा गोबां हासार मोनो दिहुननाय जायो आरो ना जाय रासायारि हासारफोरखौ होयोब्ला खेबसे गायगासेयावनो आरोबाव फैगोन बोसोरबा उनाव गायफिनब्लाथाय खायसे आबादफोरा जाया गले गले आरो देग्लाय जुदि से फाल हासार होदोंब्ला आरो नेकस माने हाया जाया माने आरो बिनि दाबल होनो लागा जायो आरोन दा मा जोङो बेफोरबायदिखौ जुदि न'आवनो मोसौ बोरमा थायोब्लाथाय बे मोसौ बोरमानि खिखौनो जोङो आबादफोराव होनानै नेसारेल हासार खालामनो हायो आरोना जेबो बेनिफ्राय मुलि हारि जायाबा जोंहा आदारफ्रा बिस गोनां जाया
औ। नो
रेल आदार गावनि जामुंखौ दिहुननो हायो बेनिफ्राय बिदिनो जों गोबां मुलाम फा मोननो हायो आरो दा बिदिनो आङो नोंथांमोनखौ जा जानो बेफोरबायदि फार्म खालामग्रा मानसिफोर दंना गैयाबा सोरबाफोर बेफोरबायदि मावदोंना मावाखै बोरमा फोरनि अमाफोरनि फार्म
औ
औ
औ नोंथां
औ
हेल नोंथां
औ
औ बिब' नोंथां बुंनायाबो बिनो नंगौआनो फाननानै जों बिदिनो गोबां ओ मोजां माबानानै बिदिनो न'फोराव इदिनो मोजां जायगा बानायनानै मोजाङै थानो थाखाय सुबिदा होनानै जों मोसौ बोरमाखौ लानो हायो।
नंगौ
औ आरो जोङो बांसिनानो मोसौजों
औ बेनो नोंथांमोननि ओनसोलाव औ बेफोरबायदि माने बोरमाफोरनि फारामफोर खालाम बेफोर सुबुंफोर दंना गैयाबा? सोलिनाय बेफोरबायदि न'खर दंना गैया नोंथांनि ओनसोलाव एसे फोरमनानै हो
औ नोंथां जों जा बारा इदि बारा फाराम खालामनाय गैया ओरैनो माफा मानै इदि फिसिनाया बांसिन दोङो आरो नोंथां। ओमफाय जायगाफोराबो गोबां नांगौ जायो आरो। बोरमा मोसौ लाबा जागाबो मोजां नांगौ जायो।
औ नांगौ जायो नांगौ जायो औ दा नों बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनेबा लाइमोनफोरा बा नखरनि आइफोरा मा मा ओ जुनारफोर फिसिनानैहाय नखरखौ सलियो एबा गावनि रांखौ गावनि नांगौ जानाय देलायनाय बायदिसिनानि थाखाय बा ओ नखरनि जानाय लोंनायनि थाखाय खरसाखौनो दिहुनो जे खोन्थानानै होलाय।
औ नोंथां ओ जोंनिजाथ' इदिनो
औ खोनादोंना? बिनानावा खोनादोंना? खोनादों बिनानाव?